हेलौ
हेलौ
औ
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे
ओ मा खालाम गासिनो दायो
उम ओरैनो दंथ'यो
अ ओमब्ला नोंथां दिनै जोङो हरखाब जाब्रबथायनि सायाव सावरायनोसै नामा
औ औ सावरायजायो
औ होमब्ला नोंथाङा जागायजेनदो
औ जेनेबा हरखाब जाब्रबथाय होनोबा जेनेबा जों फुङावहाय सिखारनायनिफ्राय बेबायदिनो मोनाजासिम जों गोबां खामानि मावोना जेनेबा फिसायानो जा गिदिरानो जा गोबां खामानि मावो जोङो बे फिसा फेनला खामानि मावनायावहाय जोङो मालाबा हरखाबनो जाब्रबथायजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जायो नङा होमबा औ बे-बेफोर खौनो जोङो हरखाब जाब्रबथाय होननानै बुंनाय जायो आरो दा बेबायदि यावहाय जोङो जेनेबा ओ बे हरखाब जाब्रबथाब जानायावहाय जोङो डाक्टारखौथ' मोनस्लाबखाया नालाय रावबो दा बेबायदियावहाय जोङो मा मा हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला जोङो मा खालामनो हायो बेखौहाय बुंनोसै आङो जेनेबा मालाबा समावहाय नों अबेबा थांबाय माबाय गेलेनायफ्रावनो जेनेबा हरखाब आखाइ आथिङाव सोगथुनानै बा सथुमनानै दुखु मोनोब्ला जोङो डक्टरनाव लाङालासिनो माने हरखाबैनो मा खालामनो हायो खिथानो हागोनना इखौ।
औ हागोन नोंथां हागोन अ जो जुदि जोङो बोरैबा सौथुननानै दुखुफोर मोनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन सथम बायोब्ला जायगायावनो मा लोगो दै लुनांगौ जोङो आरो मोनोब्ला बरफ लगायना नानै होनांगौ आरोना। ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे औ औ औ आखाइया औ आरो मा सानाय सानाय हमनाय बेफोराव मा होनो मलम फुना लानांगोन आरो। आरो जि गिसिजोंबो खाथाबनानै दोननो हागोन बिदि खालामनो हागोन आरो नोंथां। आरो मा खामनो हाबावो जोङो उ बे हालदै थायोना गोथां हालदै बेखौ मा देग्लिनानै फुननो हाग होगोन आरो। आरो बेनि अनगायै मा खालामनो हागोन बांद्राय बुखाङोब्ला एबा बांद्राय सायोब्ला मा माने थाबैनो जोङो ड थांनांगोन आरो
औ औ बांद्राय जेनेबा हामथाराखैब्ला आरोना ओ ओ नौ जेनेबा डाक्टर मोनस्लाबाबा जोङो बेफोर बेखिनिखौहाय मावग्रोनो हानाय जायो आरो ने।
औ औ नोंथां औ आरो औ अब्ला नोंथाङा जेब्ला जोङो आखाइफोराव सिखा रुवा बा आथिंफोराव बौवोब्ला माबायदि जोङो फाहामनो हा हागोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ जेनेबा डाक्टराव लांनायनि सिगां आरो ना बेबायदिनो जोङो माब्लाबा सिखा रुवा लानानै बा ब्लेडजों आखाइ आसिुगुर हानायफ्रावहाय खोनादोंनाा आखाइफ्रा बौयोब्ला खोनादोंना नोंथाङा? हेल' हेलौ खोनाफैयाखैमोन आं खोनादोंना नों ओं खोनादों दा औ औ जेनेबा बे बौनाय जायगाखौ खौहाय जोङो हमथेनानै लानांगौ आरो खोनादोंना
औ खोनादों औ
औ ओमफाय बे बौनाय जायगाखौ हमथेना लानानै जेनेबा बौनाय लोगो लोगो माने बेखौहाय हमथाना लागोरनांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव हायजो बै बौनाय जायगा खौहाय गोग्गो दैजोंहाय सुस्रा नांगौ आरो जेनेबा बेयावथ' बिजानु फोर थायो नालाय बेखौहाय माने दै मोजांजों सुस्रना लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव बाहाय जेनेबा ओ बे खुन थायोना खुनखौ मिथियोदा बे खुनावहाय डेटल लागायनानै बे बौनाय जायगायावहाय फुननानै लानांगौ आरो बेबायदि बिदिनो जोंनि जायगाफ्राव बेखौ आरो नारजि बिबार माना मुनि दुब्रि हाग्रा बेबायदिनो बेफोरबायदिनो बिलाइखौहाय थै ओंखारनाय थाबथा होनो थाखायबो जोङो सिफ्लेनानै होलाबायो आरो मोनामदारि बिलाइ
औ औ औ औ
आरो बिनि अनगायैबो बे थास' गोसोमा बे थास' गोसोमनि देन्थानि आथाखौहाय फुनोब्लाबो थै ओंखारनाया थाबथायो आरो बिनि अनगायैबो बरफ होयोब्लाबो थै ओंखारनाया थाबथायो जुदि बे गासैखौबो खालामनानै जेबो हामथाराखैब्ला जुदि थै गनाया थाबथायाखैब्ला जोङो बेखौहाय डाक्टरनि खाथियावहाय लानानै थांनांगौ आरो उम दा बेबायदिनो जोङो मालाबा माइफोर गायहैयो आरो मालाबा न'फ्रावबो एम्फौ-एनला फोर अरजायो नङा होमबा? बेफोर बायदियावहाय मालाबा मा बा समाव बेरेफा बेरेफोर मोस्रोम बायदि एम्फौ एनला अरोब्ला बे एमफौ एनला अरनाय जायगायावाहाय बुखाङो ना जोंना सानानै बेबायदि जायोब्ला जोङो मा मा खालामनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायदोलाय दे?
ओम बिदि जायोब्लाथ' जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन अरनाय जायगायाव मा खालामनांगोन डेट'ल फुननानै होनांगोन आरोना आरो जुदि बे बेरे बमब्रमा एमबा बेरेफ्रा जोयोब्ला मा खालामनांगोन? हाइजें थायोना हाइजेंनि रोसि खि नङाब बा सामब्रामनि सामब्राम गोजानि रोसिखौ जोङो मा लागायना लानांगौ। लानांगौ आरो आरो जुदि बेदलावआव अरोब्ला एर खानो थाखाय संख्रि नङाब्ला गोथां हालदै आरो मा थांखुखौ मिथिना नों नोंथाङा? थांखुनि रोसि फोनाङोब्लाबो मा बेदलावा सिरि लाङो आरो आरो मा थै ओंखारनाया थाब था थाबथायायो आरो गारायाबो रानखाङो अब्ला बे माबाखौ थांखुखौ सेबना होयोब्ला आरोना थाब खाङो आरो गाराया।
ए। आं दिनैसो मिथिदों।
अ आरो जुदि बिजेपिफोरजोंबो जुदि हामाब्ला जोङो डाक्टरनियाव थांनानै बिदि नायहोजानो हायो आरो
औ औ। नंगौ सैथोआनो जेनेबा बेबायदि फुनोब्ला बै बेरे बेरेफोरा जोनानै गिददिर गिदिर बुयोना
औ औ।
बेफोरबायदियाहाय माने खम जासिगोन आरोना?
औ खम जायो औ औ।
बे लावआ आरो खुदैजों होबाबो खारो ना
अ खुदै होबाबो ओं माने रिमोनला जायोना अ बेजों गुगालाङो खोमायो बे लावा
अरथाबनो हाया जाहैयो आरो ने
औ औ
आरो जोङो माब्लाबा सान्दुङआव गसंबाय थाब्ला जोङो माने मोदा म बिदि मोनोना बिथाङाथ' मिथिखया जाफेरबायना जाफेराखै नों नोंथाङा
आंथ' जायाखै दा बेलेग जानायखौ नुयो आरो
औ माने सिंग्रि मोदा मोनखांनानै गोग्लैयोना जोङो माब्लाबा सोरबा सोरबा बिदिनो अ अब्ला बेबायदि जाबाय हबा मा मा खालामनांगोन नोंथाङा मिथिगौ नामा
ओ मिथिनायाथ' मिथियो जेनेबा ओ बेबायदिनो बांद्राय दुरबल दुरबल फोर जाबाबो जायो सोरबााबायदि या आरो सान्दुंआव गसंबाय थायोब्ला जोङो ओ गसंथाबबाय थानो हाया जायो बेबायदियावहाय सोरबा माने हुस गैयि जानानै हुस लेस जानानै माने गोलैयो आरो बेबायदि जायोब्ला जोङो गिबियावनो मेग गन खोमायाव हाय दै गुसु सारनानै होग्रोनांगौ आरो बै ज जाग्रा मानसिनावहाय बिनि उनावहाय दै सारखां खांनानै बार हाबनायनि थाखाय गस्लानि गुदाम बेबायदिनो पेन्फोर गान ना लं पेन्ट पेन्ट फोर गानो बिनि बेल आरो जुथाफोर गाननाय बे खौहाय जोङो जुथाफोर गानदोंबा बेखौ खुलिनानै होनांगौ आरो बेबायदिनो आरो बेबायदिनो हुस जानानै गोलैनाय मानसिखौहाय जमा बेंखननानै होंगो दोंगो खालामनो मोना आरो माने खालामनो नाङा आरो बेबायदि गोदोंगो जायोबा जेनेबा बार हाब फैयाबाथाय माने बांसिन जाहैयो आरो आरो दावरावबाथाय खर'आ ओमफ्राय थाल लानो आं हाया हाया जायोना
औ नंगौ नंगौ
आरो बेबायदिनो आखाइ आरो आथिंनि आफाखौहाय बिलिरनानै होबाय थानांगौ आरो आरो आखा थिङाबो गुसु जालाङोना जोंना बिदि हुसलेस जानानै गोलैयोब्ला उम बेबायदि जायोब्ला थाव मालिस खालामनानै होनांगौ आरो
औ
बेबायदिनो जोङो मालाबा आथिखालावथ' दैयाव गब'नानै थैनाय नुबाय थायोना जेनेबा दैयाव गब'नानै थायोब्ला मानसिखौहाय डाक्टरनाव मोन ओ डाक्टर मोनस्लाबालासिनो डाक्टर थ' मोनखाया जोंना गामि एरियायाव थानाया ना बै दैयाव गबोनाय मानसिफोरखौहाय जोङो माबायदि खालामनो हायो दे बेखौ माबारै फाहामनो हायो जेनेबा डाक्टार गैया लासिनो
दैयाव गब'नाय बेथ' जोंनिया गामि ओनसोलाव दैबाना जाब्ला बांसिनानो जाखायो
औ जायो
अब्ला बे टाइमाव जों मा खालामनांगोन होनब्ला बे दैयाव गब'नाय मानसिखौ खुग्लुब सोनानै हायाव नानै दोननांगौ आरो ना
औ औ
थाङा
औ खोनादों दे ओं
आरो मा बिनि ओ गाननानै लानाय जि गि सिखौ सोलायनानै होनांगौ आरो
ओ बे गिसिखौ आरो ने
औ गिसिखौ आरो बिनि उनावथ' बियो हुस मोनखांनो हान्थु मोननैखौबो थख्रबनानै बिखानि खाथि बेयाव माने माखासे सम लांलाय ए लाबोलाय खालामनांगौ आ रो जाहाथे उन्दो उदैनिफ्राय दैया बाहेराव ओंखारो इदि
औ औ औ हान्थुसिम लाबबा ओरै दैया खुगाजों गलाङोना
औ औ औ आरो मा खुगाजों हां सोनानै होनांगौ आरो जाहाथे बिनिया हाङा फैबाय थायो बिदि आरो आरो बेनि उनाव मा हामथाराब्ला बि खौ डाक्टरनि खाथियाव लानानै थांनांगौ आरो।
औ औ
औ
आरो जि गोरान फोरजोंबो खोबनानै दोनोना? खम्बलफोरजोंहाय दैया सोबखांनायनि माने मोदोम सिङाव थानाय दैया सोबखांबोनायनि औ
आरो आरो जोङो मा माब्लाबा मा जाबावो। बिस गोनां जिबौआ जोंखौ सौवोना बे समाव जोङो मा राहा लानांगोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ औ हागोन जिबौआ बै जेरावहाय अरदों बा सौदों बे जायगायावहाय बे अरनाय जायगानि फारनैथिंबो जिजों खाथेना लानांगौ आरो दिरुंफोरजों जाहाथे बे बिसा आथिंबो दावखोनो हाया इथिंबो दावखोनो हाया। नङाबा बिस दावखोलाङोना थै जायथिंबोथिंबो गोसारलाङो
औ औ
ओमफ्राय बेबायदिनो खाथाबना लानानै जेनेबा थिमि थिमि खाबायथ' ओ ओमफ्राय बे अरनाय जायगा गाजोंहाय माने बै बिसखौहाय दिरुननो नाजानांगौ आरो थै गाज्रिखौहाय दिरुननो नाजानांगौ आरो नारसेबनानै आरो बेबायदि खालामनानै बेहाय जोङो थाबनो डाक्टरनिसिम लानानै थांनांगौ आरो। नाय जायगानिफ्राय बिस्क' दिहुन गारनायनि माने राहा खालामनांगौ आरो।
औ औ
औ
दा होनबा नोंथांजों रायज्लायनानै हरखाब जाब्रबथाय जायोबा माबायदि खालामनांगौ बेखौ मिथिनो हाबाय
औ आंबो जेखौ मिथियामोन नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो मोनबाय।
औ औ गोजोननाय मोनबाय दे होनबा
औ दे नोंथां औ औ दे नोंथां।